औ
औ खोनादोंना बिदिब्ला नोंथाङा
औ खोनादों दे नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा सम दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना बिदिब्ला
औ नोंथां सावारायजागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायना लानाय आयदायानो जाहैबाय बिगियाननि जुग आरोखि नोंथां जोंहा दा बिगियाननि जुगाव बिदि मा मा मुलाम्फा खखाहा जादोंबा बिदि मा मा खहा जानाय बेनि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ नोंथां सोआव नायजागोन दे
औ बिदिब्ला एसे आङो जा हागौबा जा मिथिगौ फोरमायग्रोना होनोसै आरोखि नोंथां
औ
औ जोंहा दाथ' बिगियाननि जुग मानो बुङोब्ला गोदोनिसो जोंहा दानि जुगा जोबोद आलादा नङा होमबा नोंथां
औ
औ मानो बुङोब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा बिगियाननि जुगाव जोङो गोबां बिदि गोदान गोदान ओ बिदिनो मेसिननिफ्राय ओंखारनायबा बिदि बायदिसिना जोङो मबाइल गारि मथर बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो मुवा बेसादफोर नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ बेनि सायावनो आं एसे फोरमायनोसै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा जुगाव मा गारि मथर गोबां ओ ओंखारबाय बा बांबाय नङा होनब्ला नोंथां
औ
औ बिदिनो जोंहा बिगियाननि जुगाव बिदि गारि मथर ओंखारबाय बा जोङो बहाबाफोर ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनो गोनांब्ला बा हान्थिनो गोनांब्ला जोंहा जोबोद गोरलै जाबाय आरोखि नोंथां
औ
औ ओ गोदोबा जोङो नुनो मोनोमोन जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा थाबायनानै थाङोमोन बा बिदिनो गारि गुरा गैयामोन ओ बिथांमोना थांनो थाखाय बिदिनो मोसौ गारि बा गराय गारि बिदि लानानै थाङोमोन आरोखि नोंथां नाथाय जोंहा मा दानि जुगाव ओ गारि मथर ओंखारबाय दसे दसेनो जोङो खम समावनो जोङो बहाबा थांनोबा जोङो थाबैनो मोनहैयो बा जोङो हान्थिनो हायो आरोखि नोंथां मानो बुङोब्ला जोंहा गावबा गाव न'खरावनो गंफा गंफा गारि मथर बिदि ओंखारबाय ओय बो था ओंखारबाय लोगोसेनो थायो बा जोङो बिदिनो ओ जोङो सकफोराव थांनानैबो गारि नेयोैबा जोङो थाबैनो गारि मोनोबा बहाबाफोर थांनो गोनांबा जोङो थांनो हायो आरो नोंथां थिग बिब्दिनो जोङो आरो मोनसेबाव जोङो नुनो मोनबायखि जोङो मा गावनि न'आव गारि थायाब्लाबो जोङो ओ थाबैनो थांनो गोनांबा जोङो ओ जेरै जोङो मबाइलजों अ रेपिद बा उबेर जोङो बिदि अनलाइन अर्डार खालामनानैबो जोङो बहाबाफोर थांनोबाबो जोङो बिदिनो थांनो हायो आरो नोंथां बेनि थाखाय जोंहा दानि बिगियाननि जुगाव जोबोद सुबिदा जाबाय ओ लोगोसेनो जोङो आरो मोनसेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो ओ जोंहा गारि मथर बांद्राय ओंखारनायनि जाहोनावबो बैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरनिफ्रायबो जोंहा मिथिंगाया बा बारहावाया एसे जोंहा ओ मैला जाबाय बा गाज्रि जाबाय होनना जोङो मिथिना मोनो आरो नोंथां लोगोसेनो जोंहा कार खानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जोंहा मिथिंगाखौ खहा खालामो ओ बा जोङो ओ जेरै अक्सिजेनफोराबो एसे खमायबोबाय बिदि जोङो मिथिना मोनो बा बारहावाया एसे गुबुंले जाबाय लोगोसेनो जोंहा बांद्राय गारि मथर ओंखारनाय बेफोरनिफ्रायबो धुङाफोरनिफ्राय बा बिदि बांद्राय गारि मथरनि जाहोनावबो जोंहा गरमफोराबो बांद्रायबाय आरोखि नोंथां औ थिग बिब्दिनो जोङो दानि बिगियाननि जुगाव जों आरोबाव नुनो मोनो जोंहा मबाइल जोंहा मबाइलानो बिगियाननि जुग दा गुबै नङा होनबा गासै खामानियावनो जा मबाइलावनो जोङो मावफुंजोबनो हायो जेरैखि जोङो नुनो मोनबाय जि मबाइल ओंखारनानै जोंहा गोबां ओ खायसे मुवाफोरा बा जिनिसफोरा जोंहा गोमालांनो हमबाय जेरै जों दा नाय मबाइलावनो जोङो ओ केलकुलेट खालामनो हायो जोङो हिसाब निकास खालामनो हायोबा जोङो केलेन्डार बिदिनो सिनेमा नायनाय गान खोनासंनाय देंखो खोनासंनाय बिदिबा जोङो बायदिसिना गुबुन जायगायाव थानाय सुबुंफोरजों फन रायज्लायहरनाय बा जोङो मोखां नायलायनाय जों बिदि गासैखौबो जोङो मोखाङाव मबाइलावनो जोङो नायनो हायो बा जों मबाइलावनो गाैखौबो जों खालामजोबनो हायो नाथाय जोंना गोदो मामोन जोंहा बिदि जोंहा मबाइल गैयैनि जाहोनाव बिदि केलेन्डार थादोंमोन बा जोङो बहिफोराव लिरनानै हिसाब निकास खालामोमोन लोगोसे रेडिअ' बिदि दडेगफोराव मेथाइ बा गानफोरखौ खोनासङोमोन आरोखि नोंथां लोगोसेनो बिदिनो औ बिदिनो सिनेमा बा मुसुखा फोर नायनाय बिदिनो बेसेबांमोनहा मा इन्टारनेट गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना बिदिनो दिस लगायनानै बा एन्टेना लगायनानै बिसोरो टिभि बा बिदि फिलिमफोरखौ नायोमोन आरोखि नोंथां नाथाय जोंनिया मा दा मबाइलावनो गासैबो जोंनिया ओंखारजोब्बाय जोङो इउटुब हरावनो सान गासै संनाय खावनाय बेफोरनि आख नायनानै सोलोंनो हायोबा बिदिनो लेखा फराययावबो जोङो गुगोलफोराव सार्च खालामनानै जों गुबुन मोनसे हादोरनि खौरांफोरखौनो जोङो थाबैनो मोननो हायो एबा जोङो मिथिना मोनो आरोखि नोंथां
औ
औ आरो जोङो नुनो मोनबावो जोंहा मबाइल ओंखारनायनिफ्राय जोङो खायफा इउटुबारफोरा बा गावनि रोंगौथिखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बैसोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बा बिसोरनि थानाय हारिमु बिसोरनि गासै नेमखान्थिफोरखौ बिदिनो मबाइलफोराव औ भिदिअ खालामनानै बिसोर गावबा गावनि सेनेलफोराव हगारनानै होयो जोङो बैफोरनिफ्राय नायनानैबो जोङो मिथियैफोरखौ मिथिनो हायो बा जोङो मिथिना मोनो आरोखि नोंथां लोगोसेनो जोंहा मा जाहैबाय जोंहा गुबुन मोनसे हादोरफोराव थांनो थाखाय गोदो जोंहा दै जाहाज जोंसो थाङोमोन नाथाय जोंनिया दा मा अख्रांजों बिरनाय बिरखं ओंखारबाय बा हेलिकप्टार बिदि ओंखारबाय आरोखि नोंथां जोङो खम समावनो जोङो थांनानै जोङो सहैनो हायो आरो दा आथिखालनि बिगियाननि जुगाव नोंथां खोनादों ना लोगोसेनो आरोबाव जोंहा औ मोनसे जोङो मिथिबावनो मोनो जोंहा जेरै जोंहा दा गेसजों ओंखाम संनाय आरो नोंथां
औ
औ जोंहा गेसजों ओंखाम सनाय जों दा बन गैयाब्ला बा जोङो अरदाबाव जोङो अर अर सावनानै जोङो ओंखाम सङाब्लाबो जों मा जाहैबाय गेसजोंनो जों ओंखाम संनो हायो बा जोङो बि बिदिनो कारेन्टजोंलाय संनाय जेरै इन्डाकसन इन्डाक्सननि कुकार जोङो बिदिफोराव जोङो ओंखाम संनानै जों खमनि समनि गेजेरावनो जों संनानै जानो हायो आरो नोंथां थिग बिब्दिनो जोङो आरोबाव अखा हानायनि जाहोनाव होनाव बा बिदि सान्दुं गोसाफोर जाहोनाव खायफा हाथाय बाजारफोराव थांनानै बाजार खालामाबालानो जोङो गावनि मबाइलावनो जोङो अर्दार खालामनानै जोङो जानो हायो जेरै जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो ब्लिंकिट बा जेपट' बिग बास्केट जों बै फोराव बिहुननानै नै थाम मिनिटनि गेजेरावनो जोङो बायनानै जानो हायो लोगोसेनो आरोबाव जोङो गाननाय जि जोमफोरखौबो बिदिनो दखान गलाफोराव थांनानै बायालाबासिनो बा हाथाय बाजारफोराव थांनानै बायाबाबो जोङो अरदार खालामनो हायो अनलाइन जोंनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै मिश' फ्लिपकार्ट मिन्त्रा बिदि एमाजन बेफोराव जोङो बायदि बायदि जोङो फसारफोरखौबो जोङो बिहरनो हायो आरोखि नोंथां
औ
थिग बिब्दिनो जोंहा बिगियाननि जुगाव गोबां जोंहा जौगानाय फैबाय गोदोनिसाय औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाथ' सै नोंथांनि बुंनायाथ' सैथोआनो जोंना बिगियाननि जौगानायजों गोदोनिख्रुइ बांसिन जौगानायखौ जोङो आथिखाल समाव नुनो मोनदों आरो नाथाय जोङो फारसेथिं जोङो बिगियाननि जौगानायखौ नायोब्ला फारसेथिं सुबिदाबो सुबिदा हबो नुदों आरो जोङो गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जोंना खहा जानायखौबो नुदों आरो जेरैबायदि जोंना खहा होननानै बुङोब्ला जोंना मबाइल फनखौ जोङो आथिखालनि समाव आरो जोङो नाय नुनो मोनदों जे उन्दै उन्दै गथ'फोरानो बांद्राय जोंहा मबाइल फोर बाहायनायनि जाउनाव बिसोरनियाव जोंना मेगननि जा बे नायनायनि गोहो बेयो खमायलांदों बा फरायनायनि फारसे बा सोलों लानायनि फारसे बिसोरना गोसोआ खमायलांनायखौबो नुदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना खा औ खायसे लाइमोनफोरखौथ' बिब्दिनो मबाइलनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना खेलाफोर गेलेनानै गावनि समखौ ओरैनो बिदिनो हेगारनानै गालांनाय बा गावनि खामानि बा गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावालासिनो बिब्दि खेलाफोरावसो बांसिन गोसो होनायखौ नुदों आरो जायनि जाउनाव जोङो औ खायसे लाइमोनफोरखौ गावनि जिउखौनो जोङो खोमसि लामाजों दोङो दावगालांनायखौबो नुनो मोनबाय मोनगासिनो दं आरो बेबायदिनो जोंना औ जोंना दंबावो जे मबाइलनि सिङावथ' जोंहा गोबां सुबिदा दं जेरैबायदि जोङो सुबिदा बायदि जोङो मोजां खाबुखौ लायोबा थ' जोंना मोजां फारसेथिं थाङो नाथाय गाज्रि फारसेथिं थाङोबाथ' गाज्रियानो जाखायो बिब्दिनो जोंना बिब्दिनो गाज्रिखौ थाङोब्ला जोङो जेरै बायदिसिना आजि आथिखालनि समावथ' जोंना ससियेल मिडियानि जुग बेवहाय जोंहा गोबां जेरै फट'फोरखौ जोङो बिदिनो गाज्रि फट'खौ जोङो मोजां खालामनो हानाय बा जोङो बायदिसिना भिदिअफोरखौबो इदित खालामनो हानाय बायदि सुबिदा दं आरो नाथाय जोङो नुनो मोनदों जे बायदिसिना जेरै ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक बायदिफोराव जोङो बायदिसिना गाज्रि फट' बा गाज्रि भिदिअफोरखौबो जों हगारनायखौ नुदों आरो जायनि जाहोनाव जोंना बे गाज्रि गोहोमबो खोख्लैयो होननानै जों बुंनांगोन आरो बेनि सायाव
सैथो औ
औ आरो जोंहा मबाइलनि फारसे जोंहा जेरै नोंथाङा फोरमायदों जेरै सुबिदाफोर दं बेबो सैथो जोंना माने जायफोर बाहायनो रोंगौ बिसोरनि थाखाय मोजां आरो जायफोर जुदि बाहायनाय जोङो गाज्रि बाहायदोंबा बियो गावनि गावनि थाखायनो गाज्रि आरो जेरै जोङो मोजांनि फारसे साननो थाङोब्ला जेरै जोङो आथिखाल समावथ' बांसिन जोंहा ओ बिदिनो बिगियाननि जुग
औ नोंथां औ औ नोंथां नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जानानै फैबाय नोंथां जों